औ खोनादों नोंथां।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथाङा दायो दसे सम होनो हागोन नाम?
औ होनो हागोन नोंथां,
औ, बिब्दिब्ला आङो मोनसे आयदानि सायाव ओ फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदों?
औ सोंनो हागोन नोंथां,
औजोङो गरम बोथोर बोथोरावहायो मा मा फिथाइ मोननाय जायो। आरो जोङो बेखौ माबोरै जायो ओ बेफोरनि बारै एसे फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथांखौ, !
औ बेयावनो बिदिनो दाथ' गोलोम बोथोर बोथोर गोलोम बोथोराव बिदिनो गोलोम बोथोर होननानै बुङोबाथ' जों गासिबो मिथिखायो गोलोम बोथोराव माने गरम जायो होननानै थासारिया बिदिनो गुदुं आं बिदिनोहाय बि बेबायदि बोथोराव बिदिनो थाइजौ खान्थाल आनार'स लेरख' माने बेखौ बांसिन मोननायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो, लेबु मोनो थालिर मोनो
औ।
मोननाय जायो बिदिनो आनारस होननानै बुङोब्ला माने आनारसखौ आनारस थावनाया बांसिनानो गोदै जायो ओमफ्राय बिदिनो आनारसखौ माने गिबि जेनेबा मोननो थाखाय जेनबा आनारस फिथाइ मोननो थाखाय मानि आनारसखौ गिबियाव माने आनारसनि गोजौ बाहागोआव थानाय बिलाइ बाहागोखौ माने सिगां माने बिलाइखौ दाननानै माने गायनाय जायो आरो ओमफाय बेनि उनाव लासैनो ओ बेखौ माने गिसि जायगायाव गायनांगौ। ओमफाय गिसि जायगायाव जेब्ला गायो उनाव गावनो लासै सैनो माने माबा देरलांनानै बिदिनो आनारस फिथाइ महरै हैैफिनो आरोना बिदिनो ओ जाय फिथाइखौ बि दिनो बिलाइनि सायाव फिथाइ फिथाइनि सायाव बिलाइ होननानै मिथिनो मोनो बिदिनो मानि डाबल माने मोननै था थायो आरोना आनारसा बिदिनो बिलाइनि सायाव फिथाइ फिथाइनि सायाव बिलाइ माने बिदि महर थायो। बिदिनो बुंनो थाङोबा थाइजौ, थाइजौ होननानै बुङोबा थाइजौनि थावनाया गोदै ओमफाय बिदिनो गोथाङाव गोखै, नाथाय खायफा खायफा जायगायाव माने थाइजौआ गोमोनबाबो माने गोखै गोदै ओमफाय अबावबा गोखैथार माने बिदि थानायखौ नुनो मोनो। बेयो माने जायगा लायै जायगा माने बिनि थावनाया आलदा आलदा जायो जेराव हासार बरहा बाहाय माने थाइजौनि थावनाया बांसिन गोदै जानायखौ नुनो मोनो।ओमफाय जे जायगायाव बांसिन ओ जायगायाव जेनेबा एसे हा ओ हास्राव जेनेबा हाया जेनेबा बिदि गिसि नोङै जायगायाव बे बिफाङा थांदोंबा माने बे फि-फिफांनि फिथाइनि थावनाया बारा थावनाय नङा बिदि आरोखि माने जायगा लायै जाय गा गोबां इसेबां हासार गोनां जायगायाव माने फिथाइ सामथाइखौ गायगोन इसिबांनो फिथाइ सामथाइनि थावनाय ओमफाय देरनाया थाब देरगोन ओमफिय फिथाइ सामथायाबो माने गोथाव जायो आरोना‌ बिदिनो थाइजौखौ गिबियाव गायनो थाखाय बिदिनो थाइजौआ गिबियाव माने गायनो थाखाय बिनि था सिङाव थानाय बेगरखौ जेनेबा गायनाय जायो। बे बेगरा उनाव दानि बेखौ हा सिङाव फबनाय जायो गिबियाव।ओमफ्राय बिदिनो हा सिङाव फबनानै बि दिनो उनाव लासै सेवगारनानै गाजा खिलियो आरोखि ना। ओमफाय बे गाजाया उनाव लासैनो देरबो देरबो देरबोनानै माने फांसे फिफां महर माने गिदिर जा-जाहैयो आरोना। जेब्ला बे फिफाङा गिदिर जायो अब्ला गावनि फिथाइ होनांगौ समाव मानि बिबार बारनानै फिथाइ होयो।ओमफाय जाय बेबायदिनो थाइजौ बिफांखौ माने थाइजौ फिथाइखौ मोननाय जायो। लोगोसे थाइजौ फिथाइनि अनगायैबो थाइजौ बिफांखौबो माने गोबां बा बाहायनाय जायो जेरै थाइजौ मानि फिथाइ होनायजों लोगोसे माने बिनि बिफाङाबो माने ओ थखथा, बाथाम, सियार, टेबोल बानायनाय माने गोबां खामानियावबो बाहायजायो बेयो। माने ओ बा थाइजौ बिफाङा माने गिदिर जायो।लोगोसेनो खान्थाल होननानै बुङोब्ला खान्थालनि थावनाया बिदिनो गोथां समाव दैसु माने गोदैबो जायो सोरनाबा बिदिनो जायगा लायो जाय गा ओमफाय बिदिनो मोननाय समाव माने गोदैल' जायो। बांसिनानो गोदै जायो खान्थाला मोनबा। ओमफाय बिदिनो खान्थालखौ गिबियाव गायो जेनेबा गायनो थाखाय जेनेबा माने खान्थालाव माने बेगर थायो बे बेगरखौबो बिदिनो हा सिङाव फबनाय जायो।ओमफ्राय बियो जेब्ला फबो अब्ला बेबो बिदिनो थाइजौ जेरै खिलियो बिदिनो गाजा खिलियो। ओमफाय बिदिनो खिलिनानै बेबो लासैनो देरबोनानै मा ओ बेबो बिदिनो फिथाइ महर होयो आरोखिना।ओ ओमफाय बेबाय बिदिनो ओ थाइजौआ जे जाबायदि माने ओ बाहायो जेनेबा थाइजौआ जेरै फिथाइ होयो बिदिनो बिनि बिफांफोराबो आलदा खालामनायाव बाहायजायो। थिग बेबायदिनो खान्थाल फि बिफाङाबो माने गिदिर जानायलाय बेखौबो थखथा, बाथाम, सियार बायदिसिना बानायनायाव माने ओ बाहायनाय जायो आरोखि ना माने माने बेखौबो न' बां लुनाय मानि बेफोरावबो बाहायनाय जायो। लोगोसे बिदिनो लेरख' लेर ख' खौबो मोनो दानि बोथोराव।लेर ख' होननानै बुङोबा मानि दाथ' गोबां ओंखारफुनाय जों नुनो मोनो लेरख'खौ। बिदिनो लेरख'नि थावनाय बिदिनो गोखै गोदै बिदि जायो आरोखि ना ओमफाय बिदिनो
मुदुफुल मुदुफुलखौथ' बिदिनो गोजां बोथोर गोलोम बोथोर मोननैयावबो बिदिनो मोननाय जायो बिदिनो मुदुफुल होननानै बुङोबा मुदुफुलखौ मोदुफनि जे बिबार थायो बे बिबारखौ ओंख्रि जानायावबो बाहायनाय जायो लोगोसे बिनि फिथाइखौ गोथाङाव जायो फाननानै माने बिनि फिथाइखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो लोगोसे बेनि बेनि जेब्ला मुदुफला जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ फाननानैबो फाननोबो हायो आरो बिनि जे मुदुफुलनि थावनाय बिनि थावनाया मानिे एसे दैसु माने गोदै जायो आरोना। अब्ला नोंथाङाबो जे जेनेबा नोंसिनि ओनसोलाव मा मा फिथाइ सामथाय मोनो ओमफाय जेनेबा बेनि थावनाया माबायदि बि बिनि बागै नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होदो।
औ, जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' दायो फिसायानो गरम बोथोर होननानै जोङो मोन जोबखायो नङा होमबा जों गर्म बो बोथोरावहायो ओ जोङो बिब्दिनो फिथाइ-सामथायाइखौ बांसिन मोननाय जायो आरोखि गरम बोथोराव जोङो बि दिनो थाइजौ खान्थाल ओ ओ ना पथि, लेसि बेफोरबायदिनो गोबांनो नोंथाङा बुंलांबाय आनारस बेफोरबायदि फिथाइ-साम थाइखौ मोननाय जायो। ओ जोङो ओ थाइजौखौहायो माबोरै गायनाय जायो आरो माबोरै बिफां जायो माबोरै फि थाइमाननो नोंथाङानो बुंलांखाबाय ओ जोङो थाइजौ थाइजौ बिफांखौहायो ओ बिफाङा गिदिरबो जानानै जोंनो माबा मोनसे खामानि बोहो आरो फिथाइबो होयो जोंनो ओ बि दिनो जोङो ओ थाइजौखौहाय आरो ओ जोङो जुइसबो खालामनानै लोंनो हायो नङा होनब्ला ओ बिनि ओ फिथाइखौहाय मोनबाथाय लेमनानै ओ जोङो एसे हानानै जोङो ओ मबेबा ओ रोसि बानायग्रा मुवा-बेसाद आगजुफोरावहाय जोङो बे खौहायो ओ रोहित दिरुुननानै जोङो बेखौनो लोंनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो आनारसखौबो बेबायदिनो लोंनो हायो। ओ गोमोनखौ आरो जाहाथे बेनावहाय बि बिदैयहाय बांद्राय जायोबा जोङो बिदि लोंनो हायो आरो
औ औ
ओ आरो जोङो बिदिनो ओ नारें खाजि होनो जोङो ओ बेखौहायबो जोङो ओ ओंखामजोंबो जानो हायो आरो जोङो ओरैनोबो ओ संख्रि, बानलु देनानै बेजोंहाय लगायनानैबो जानो हायो आरो जोङो ओ बिदैबो सेबनानै लोंनो हायो आरोखि जोंनो ना रेङाहायो जोबोद देहानि थाखाय मोजांखौ मोजांखाया होननानै जोङो मोनथिनो मोन आरो जों गरम बोथोराव जोङो ओ बिदिनो आला खाला मोनोब्ला ओ थानो सुखुवा मोनोब्ला जोङो बिदैखौ सेबना नो हायो आरोखि नारें बिफाङा ओ बोसोरफ्रोमबो थायग्राबो दं आरो बोसोर सेयाव खनसेल' थायग्राबो दङ ओ बिदिनो जोङो जेरै नोंथाङा मोदोमफोर फिथाइ होनदों। मोदोमफुल फिथाइखौबो जोङो बोसोरफ्रामबो मोननो हायो नङा होनोमब्ला ओ बोथोर गैया बिनिया जोङो ओ बिब्दिनो मोदोम फुलखौ हायो ओंख्रिबो जानो हायो गोथांखौहाय आरो जोङो गोमोन खौहायो ओ बिगुरखौ लेमनानै जोङो जायो आरोखि ओ आरो बेखौबो बिब्दिनो जोङो खाजि बायदि लगायनानैबो जानो हायो आरो ओ बिदिनो जोङो मोदोमफुल खौबो जानांगौ जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां मोदोमफुलाबो आरो जोङो ओ सफारि दङ जोंहा न'आवनो गायनानै लानो हायोबा हारसिंनो रज'ला बायो नङा होनब्ला
उ
बिदिनो जोङो स फारिखौबो जोङो जानांगौ जोंनि देहानि थाखाय बेफोरो न'नि नि फिथाइ सामथाइफोरा जोबोद मोजां आरोखि ओ जोङो बिब्दिनो सफारिखौबो ओ एसे मोनथांग्रा जाबा ओ जायो गोथाङाव थ' जोङो अरनोनो हाखाया नालाय गोराथार जायो बियो नङा होनोमब्ला? ओ नोङो खिनाय जादोंबा बेखौहाय जानानै खिखौबो गोरा खालामनो हायो। ओ बिदिनो जोङो मोनबा बेखौहाय मोनबाबो जानो हायो आरो मोन थांग्रा सम जाबाबो जायो। ओ बिनिफ्राय जोङो थालिर होनदों थालिर बेखौबो जोङो बोसोरफ्रामबो मोननो हायो नङा होनब्ला?
औ औ
ओ जोङो थालिरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेबो जोङो बेखौ हायो ओ नआवहाय गायना लानानै जोङो बेखौहाय ओ बिफाङा देरबानो देरबानो जोङो बिफां फांसेनिफ्राय खनसे ओ फिथाइ मोननो हायो आरो। ओ फिथाइ माने जोङो मा होनगोन बेखौ बिदां गोन आरोखि ओ बिदांसे -बिदांसे जोङो मोननो हायो ओ थालिराबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जेरै स्नि साम्फा होन आथिया होन आरो मा मायोबा नाम होनो ओ बेफोरबायदि नामनि दंबावो आरोखि जाहाजि होन बेफोरबायदि थालिर दङ आरो। औ, ओ बेफोरबायदि थालिरखौ हायो जोङो मोननो हायो आरोखि जोङो थालिर बे बेफोर थालिरावहायो बेगर गोनां बेगर गैयैबो मोननो हायो नङा होनब्ला? औ ओ बिदिब्ला नों थां रायज्लायनायखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ जोंना समाबो जाबाय। सावरायनायखौ बावनो फोजोब जाासिगोन नोंथां। औ दे होमबा नोंथां।
औ